औ खोनादोंना नोंथाङा? अह दा नोंथाङा मा खामदों?
आङो दा नै बेलासि समनि मोनाबिलि समखाय दसे जिरायनानै दङ।
बिदिब्ला ओ नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला आङो नोंथांजों गोदो गोदायनि जि सुबुंफोरनि जि थांनानै थाबोनाय एबा जिउ दाबोनाय बेनि सोमोन्दै एसे दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे खुब मोजां आयदा बियो नोंथांनि सो सावरायनायनि सायाव आहाबो गोजोननाय दं।
औ बिदिब्ला जोङो सावरायदिनि जे गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा जे माबायदि जेनेबा रायजो जाबोदोंमोन बोरै बोरै खुंबोदोंमोन बिनि सायाव जों सावरायलायदि बिदिब्ला ने
दे जागोन दे नोंथां।
उम दा आङो एसे नोंथांनिसिम फोरमायग्रोनोसै दा गोदो गोदायनि जि सुबुंफोर दा जोङो मिथिबोनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' आरो दानि बायदि नङा बिसोरो अरनबारियाव थानानै जिउ खांबोनाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर अरनबारियाव थानानै बिसोरो जिउ खांबोदोंमोन आरो बिसोरो ओ आबाद मावनो रोङामोन गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' नङा होमबा बिसोरो मा खालामबायोमोन होननानै बुङोब्ला बिसोरो गिदिर गिदिर अरनबारिफोराव थानानै बिसोरो जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जायोमोन बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ आरो बिफां लाइफांनि गोरलै बिलाइ बेफोरखौ बिसोरो जानानै थांनानै थायोमोन आरो बिसोरो गावसिनि लाजिनायफोरखौ होबथानो थाखाय ओ आरो गोजांनायफोरखौ होबथानो थाखाय बिसोरो जिब जुनारफोरनि बिगुरफोरखौ गानलायबायनानै थायोमोन आरो बिसोरो जेब्लानोखि मोनसे दाबसे जायगायावनो बिसोरो माने गोजोरै थायामोन आरो माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने बिसोरो गिदिंथिंबायनानै मैहुर खालामनानै जायोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों नङा होमबा नों थां दा जेरै जों मिथिनाय बायदिब्ला ओरैबायदि ओ जे जेब्ला बिसोर जि जायगायाव जि अरनबारियाव थानानै जि मै मैहुर खालामोमोन बा बेयाव मैहुर खालामनाय समाव मैहु-बेयाव जिब जुनारफोरा जोब जुदि जोबोब्ला बा बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइफोरा जुदि बेयाव मोनसे जायगायाव जुदि जोबोब्ला अब्ला बिसोर बे जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव आरोबाव थांनो गोनां जायोमोन बेबायदि जोङो मिथि मोनदांबोदों आरो नङा होमबा जों फरायनानै मोनबोनाय बायदिब्लाथ' जोंनो बिदि मोनबोदों नोंथां नङा होमबा औ आरो बिसोरो मैहुर खालामनाय समफोराव जे हाथियार जि बानायोमोन बे हाथियारफोरा जाहैबाय अन्थाइफोरनिफ्राय बिसोरो अन्थाइफोरखौनो गोफार गोफार जुदि खालामनानै आरो बिफां लाइफांनि रोदाफोर दालायफोरखौ बिसोरो अन्थाइफोराव उनबायबायनानै गोबौ खालामनानै बिसोर बेखौनो हाथ हाथियार हिसाबै बाहायोमोन आरो बेफोरजोंनो बिसोरो मैहुर खालामोमोन जिब जुनारफोरखौ आरो लोगोसे ना दैफोरावबो बिसोरो ना खासेव बिदिनो हमनानै बिसोरो जाबाय बायोमोन नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
आरो बेबायदिनो बि सोरो जिउ खुंबोदों आरो दा नोंथाबो बिनि सायाव फंनैसो नोंथाङा जि मोनदांथि मोनबोदों एबा सोलोंथाइ लानाय समाव फरायनायाव जि मोनबोदों बेखौबो नोंथाङा एसे फोरमायथि होदो।
औ जागोन दे खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनि जि फोरमायथिनानै होनाय खोथा बाथ्रा बेवहाय आं माने जोबोद गोजोननाय मोनदों। थ कारन मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्राय दासिमाव जेरैबायदि सोलिबोदोंमोन नङा होमबा जों दासिमाव बे परजायाव दङ दा खिन्थु जोङो बै गोदोनि फरिबेसावहाय जों गैयामोनब्लाबो खिन्थु जोंहा माखासे जारिमिनारि नङा होमबा बै जारिमिन बुस नांलायनानै जों दा जारिमिन फरायनो मोननाय हिसाबै जोङो मोनबोदों आरि खि दे गोदोनि सुबुंफोरा गिबि गिबियैहाय जोङो मानसि महरै जोनोम मोनजेननायावहाय गोदोनि समाव जोङो सुबुं माहारिया सानखांनो हानाय बेफोरबायदि आइडिया बा गोदान मुगाजों गोरोब फानानै सोलिनो हानाय बायदि टेक्न'ल'जि नङा होमबा? बे मुगाया गैयामोन आरोखि दा समनि थिननाय आरो बोथोरनि गुस्लायनायनि जाउनाव जों दिनै बे फरजायाव दंफैयो आरो दा जों गोदोनि स समखौ नाहरोब्ला जे जोङो नु हुरो गोदोनि सुबुंफोरा जेरैबायदि थायोमोन जायोमोन बा जानायनि आदब खायदा दङमोन बेखौथ' दा नोंथाङानो जेरैबायदि फोरमायथिलांखाबाय नङा होमबा दा निसय बैफोर बाथ्राफोर खौ आंबो जारिमिनारि बिजाबफ्राव माने नायनानै आ नुबोदों आरो बुजिबोदों आरो दा ओ साननो थाङोब्ला खुब माने खोथाया ओ गोबां रहिस' गोनाङानो दा खिन्थु बैबायदि गोदोनि जि ओ परिबेस जे गोदोनि सुबुंफोरा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा हान्थिनानै नङा होमबा? दाबसे जायगायाव दलद थायाबालास ने मैहुर खालाम खालाम बा गावसिनि थाग्रा जायगाखौ सिथाहि जेबो थि थाग्रा खालामाबालासिनो उम बेनिफ्राय गुबुन दाबसे आरो बै गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे थांनाय जायगा बे मोनसे गुस्लायसुलि महरै बारस्लायनाय। जि थांखिजों बिथांमोना रायजो जादोंमोन बेखौ नाहरोब्ला जों मिथिनो मोनो जे माने। बिथांमोना दाबसे जायगायाव दिदोमै थानानै रायजो जाबोआमोन आरोखि दा नैबे खोथा खौ मोनसे मोजां बिजिरोब्ला सालिजारि खालामोब्ला दासिमबो जों मोनसे आ खोथाखौ बा मोनसे हारि हिसाबै जोङो नाहरब्ला दासिमबो नुनो मोनो आरोखि। खि जे रिसेन्टलि जोंहा इउ इउटुब चेनेलफोर जा दाथ' ससियेल मिडिया नङा होमबा ससियेल मिडियानि जोहै जों मिथिनो मोनो जे दासिमबो गोदोनि जेरैबायदि रायजो जादोंमोन सुबुंफोरा जेरैबायदि थांना थानायनि राहा लादोंमोन। नङा होमबा गोदोहाय जि जोम गैयामोन जों जेरै दा गस्ला लंपेन गानदों बेफोरबायदि गैया दा जों जेरैबायदि बिदि दा मबाइल टेक्न'लजि इउस खालामदों। गोदोनि दिनाव गैयामोन खिन्थु दासिमबो खिन्थु बै गोदो जेरै एरै बेबायदि दासिमबो सुबुं माहारि जों गुबुन हादराव दं होननानै मिथि मोनो आरोखि। दमाने बेफोरखौ जोङो इउटुबफोराव नायोब्ला नेटफ्राव सार्च खालामोब्ला जों दासिमबो मोननो हायो आरखि। दा जेरैबायदि ओ आं बावैसो सान सिगां नायदों माने खोला आफ्रिक खा साउथ आफ्रिकायाव माने बै बेफोर हारि माहारिफोरखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरोखि। आ जायनि उनाव आं मोनसे इ टुब चेनेल आं ट्रेबेल एके होननाय बे मोनसे इउटुब चेनेलावहाय बिथाङा माने बुहुमनि खना खनला जायगा जेराव खांथावना बैफोरबायदि जायगाफोरावबो माने बिथाङा दावबाय होयो आरो। दा बै बिथांनि दावबायनाय ले दा आं माने बिथाङा बैयाव थाङै थाङै एक्सप्लर खालामहैदों माने। दा बे हिसाबै गोदोनि जारिमिनजों बेनिफ्राय जि बे ट्रेबोेल ए खे होननाय बि थां इउटुब चेनेल बिथां थाङा जि खोन्थायो जि दिन्थियो बैखौ नायोब्ला माने एसेटि सेम टु सेम मोननो हायो आरोखि। दा आ। गोदोनि सुबुंफोरा दाबसिनि बे गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै ओ नमिटेद होनना बुङो आरो सोरखौ बिदि खौ ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनानै रायजो जानाय जे, मोनसे जायगायाव थि दिदोमै थाया बिथांमोनहा सोलाय सोलाय जायगा बारस्लाय बारस्लाय थाहैयो आरोखि।
औ नंगौ उम।
ब्ला माने गोदोनि जारिमिनना माने थारैनो सैथोथिखौ फोरमायमारो बा फोरमायदों बेखौ माने मिथि मोनो आरो खारन जों दा गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबांथार गुस्लायफैबाय नङा होमबा? दा नैबे हिसाबै जों मोननो हायो आरोखि, दा जेरैबायदि गोदोनि सुबुं फोरा गावसोरखौहाय थांना था थानायावहाय नांगौ जानाय हाथियारफोर दं, जेरैबायदि नोंथाङानो बुं खाबाय जे अन्थाइनिफ्रायनो बिथांमोना सि खा रुवा खदाल बा गोबौ हाथियार आइजें आयलाफोर बैफोरखौ बिथांमोना दानानै लायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
नै दा जों गोबांथार टेक्न'ल'जि बा गोबांथार इन्सट्रुमेन्टफोरनि गेजेरजों सोलियो बैफोरो खिन्थु जोंहा ओ माखासे सोलोंथाइ बिथिंनि गेजेरजों सो सोलायना फैनाय नङा होमबा? दा खिथु गोदोनि दिनावहाय बिथांमोना बैफोर हाथियारफोर खौ अन्थाइफोरनि गेजेरजोंनो बानायोमोन नङा, दा बिथांमोननि गेजेरावबो सानखांनाय दंमोन जे, जोंनो बै माखासे अस्त्र बा दाजेमफोरखौ जोंनो नांगौ होननानै बाहायनायाव गोनांथि दं होननानै बिथांमोनाबो बाहायोमोन आरो। दा बे हिसाबै नायोब्ला ओ गोदोनि आरो दानि, नङा होमबा? गोबां सोलायनाय फैबाय। दा खिन्थु गो गोदोनि महरै जोङो सावरायनो थाङोब्ला, गोदोनि जेरैबायदि रायजो जानाय सुबुंफोर आ जेरैबायदि नांगौ। जानाय मुवाफोरखौ बिथांमोना जगायना लानो रोंनाय बै माने गोदोनि समयसाजों बा गोदोनि परिबेसजों नाहरोब्ला खोब गोरोबथावनायानोखा आरो। जे बिथांमोना बै समावहाय ओ रां रुफानि ओ सिन्था खालामनांगौमोन ना जानाय लोंनायनि सिन्था खालामनांगौमोन ना गाननाय जोमनायनि सिन्था खालामनांगौमोन बैफोरनि फारसे बिथांमोननाव जेबो जिंगासिनाय गैयामोन आरो खारन मानो होनना बुङोब्ला मिथिंगायाव जिफोर मोनो जिफोर मुवा बेसाद फोर मोनो। फिथाइ सामथायाइफोर मोनो बैफोरखौ बिथांमोना गार गोरलैयैनो बिथांमोना आ मिथिंगानि गेजेरनिफ्राय मोननो हायोमोन आरो इसे गोनांथि जानाय बायदियै ओ बेदर बायदिसिना जानो गोसोब्ला बिथांमोना मैहुर दाउ अमा सिखार खालामनानै जानो हायोमोन नङा होमबा? ओ नाफोर जानो लुुबैबा दैमा दैसा निफ्राय बिथांमोना हाननानै जानो हायोमोन स बैफोरखौ नायोब्ला माने गोदोनि ओ समाव बा गोदोनि जुगा ओ सनानि जुग होननानै जोङो बुंनाय मोनसे राव खोनायो आरो थ' बे थारैनो गोदोनि जुगा सनानि जुग। बार होननानै माने जों दा आं मोनदां हरो आरो बुंनोबो गोसो जायो आरोखि खारन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि समावहाय माने जेनिबो आंखाल गैयामोन जेनिबो प्रब्लेम गैयामोन माने। औ दा बेनो आरोखि नोंथाङा आंनि मोन लांनायाव गोदोनि समा माने जि रायजो जाबोनाय बेफोर माने खुब माने गोजोनथाव आरो सनानि होननानै बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ दा नोंथाङा फोरमायलांनाया थिगानो दा आङो नों थांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय जे गोदो गोदायनि सुबुंफोरा माबायदि थावरिनानै थाबोदों माबायदि बिसोरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ जायगा सोलायनानै बिसोरो जिउ खांबोदों आरो बिसोरनि जानाय लोंनायफोरा माबायदि नोंथाङा बेखौ गुवारैनो फोरमायलांबाय आङो खोब ओ गोजोननाय मोनबाय आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय दा गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा नोंगौ आथिखालनि जों अनेक सोलायबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव गोबां सोलायबोबाय दा बे माबायदि सोलायदों बेखौबो नोंथाङा बुंलांबाय दा बिदिब्ला आङो नोंथांजों बे गोदो गोदायनि जे रायजो जानायनि सोमोन्दै बे सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा बेनिखायनो आं नोंथांसिम ओ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिननाय थाबाय। दा बिदिब्ला जोङो बे सावरायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो बे खिनियावनो दोनथ'दिनो नामा नोंथां?
औ दे जागोन दे नोंथां खोब गोजोननाय थाबाय नोंथांजोंबो सावरायनो मोननानै दे जागाय